हेल' नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ आं नोंथांनिखौ एसे फिसा फिसा खोनाफैदों आरो ना।
आदसा एबार खोनाबायना नोंथां?
औ एसे साबसिन खोनादों दहायनिफ्राय।
साबसिन जाबाय ना?
औ औ।
ओमफ्राय नोंथाङा दा मा खालामदों?
आङो दाथ' ओरैनो जिरायनानै दङ। दसे थानानै आङो ओंखाम जागोन बिनि उनाव आङो खामानियाव थांनो लाहार फाहार जागोन। नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दङ?
आंङो नै दङ जिरायनानै माइ गायखांनानै जिरायफैनानै दं आरो आं दा बिदिनो औवा सायायाव जिरायदों आङो औ गायदोंमोन
औ गायखांजोबसै ना एसे बुरजायानो दंबावो
गायखांजोबा दानो बिदिनो साइथ बिगासो दं नालाय न'आवनो गायजोबनाय जायो बै साइथ बिगाखौ हाय टाइम लागोन आरो बिदिनो मास मोनसे गाहाम लायो
औ औ साइ द'जि बिगा हाया थ' औ गोरलै बाथ्रा नङा
हाजिराफोरबो होआनाय जाया नालाय जोंना बिदिनो न'खरावाइस सातजुन दङ सातजुनबो गायहैजोबो आरो बिदिनो
ए न'खरैनो ग न'खरैल' गायो
औ न'खरैल गायो बिदिनो ट्रेक्टरबो होनाय जाया मोसौ दं दंखायो नालाय जोंनाव हालिनि दंखायो मोसौआ बेजोंनो हालौवनानै लासै लासैबाबो मावो आरो
अब्लाथ' गोबाव समान लायो लागोनानो
गुबुनाथ' जोबजोब्बाय माने माइ हाखांजोबबावबायसो जोंनाल' जायो माने जोंहा हालेवनानै गायथारनाय जायो नालाय
उम औ ओरैनो नोंथांमोननि थि थिंहाय माइ गायग्रा ओरैनो हाजिरायावहाय मोनोना मानसिफोर
हाजिराखौथ' मोनो मोननाया नाथाय दाम जाथारबायना आथिखालाव लानोनो हाला मानि सासे माइ गायग्रायावनो ब्रैजौ रां बियो माने सासेयाव
औ ब्रैजौ रां
औ ट्रेक्टराथ' बिगासेयावनो खेबसे हालेवनायाव मास बां बियो जिबाजौ बियो माने दा जुदि बेफोर खरसाखौ होयोब्ला जोंहा जोबोद खरसा जागोन नांगौनि बारा खरसा थांगोन आरो
औ नोंगौ जुदि सोलिनो हायोब्ला खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो बेनो मोजां न'खरि गायनायानो बेजों एसे मानि देहायाबो एसे ब्याम खालामनाय बायदिबो जागोन ना आबाद मावनानै
औ नोंथां गोरा थायो माने देहाया बिदि मावबाय थायोब्ला आबादफोर गोलोमदै गनाय मानाय
औ
माने लोमजानाय साजानायफ्रा खम जायो आरो बिदि मावो मावो दाङोबा
औ
नोंथांमोनालाय माइ गायगोन ना गाया नोंथां
माइखौ जोंहाबो गायो गायनाया गोबां गायनाय जाया आरो ना बे न'नि जोंहा थाग्रा न'नि सोनाब फारसे दुब्लि बारा एक बिगासोआनो जानाय नङा दां बेहायल' गायो जोंहा ओमफाय माखासेखौथ' बायनानैसो जानांगौ जायो बोसोसेमानि माइ बिनि खौथ' थोखाया नालाय
बे खेराइायाव ओ खेराइायाव जोनलाय लांबाय ओंखाम गोरलैयाव होनो आन्थाल' आरोना न'आवहाय माइ गायनाय जायो
औ औ नोंथां मोजां माने जुदि खालमासि नोंस्रानो एबा सरि खालमासि नङा देग्लाय आरो फैगौ नैबे नभेब्बर डिसिम्बरावहायथ' माइ हाखाङो नालाय माराबो होखाङो नालाय बेवहाय जुदि नोंथांमोना माइ बायोबा जोंनावबो बायफैयो हागोन आरो माने नोंथांखौ जे आं दा खोनाबाय नोंथांमोना माइ सोर बायनानै जनांगौ जायो नालाय थोजोबा नालाय नोंसिना गायनाया बिनिखायनो आङो माने जुदि नोंथाङा बायोब्ला नोंथांनो आङो खम बेसेयावनो हरगौमोन आरो नोंथांनो
औ जागोन नोंथां ओरैनोबाबो हाथाय बाजारावसो लायनांगौ जाखायो गोबां नागिरनांगौ जायो समावबा दा नोंथां ना नोंथां मोनहा नोंथाङानो फानोब्लालाय माइखौहाय मोजाङानो जागोन नोंथांनिफायनो हो?
माने बिदिनो बाजाराव नों जुदि बाजाराव बायोबाथ' दामा जिसेजौ जिनैजौ थाङो नालाय दामा
औ
दा आंनिफाय आं माने नोंथांनो गुजौ राङावनो हरगोन आरो महनसेयावहाय
औ गुजौआव ना
गुजौ राङावनो हरगोन आं थांनो खम दामाव हरनाय जागोन आरो नोंथांनो मानो होमबा आं नोंथांखौ सिनायखायो नालाय सिगाङावहाय आं नोंजों नोंथांजोंनो लोगो मोनग्रोलायबोखादों बिनिखायनो आं नों नोंथांनो खम दामावनो हरसै आरो गुजौ राङावनो
ओ जागोन नोंथां जेब्ला सम सफैगोन अब्ला आङो नोंथांनिफ्रायनो बायथारगोन दे
आरो गोजोननाय थाबाय आंनो बेबायदि बेसेनखौ खमायनानै जासिनायनि थाखाय नोंथांनि रायलायनायखौ एसे ओ रोमै रोमै खोनाफैदों नोंथां
ए नोंथां एबार खोनाबायना?
औ एबारहाय खोनाबाय औ नोंगौ खोनाबाय औ ओमफ्राय न'खराव ओ सोर सोर दंमोनलाय?
न'खराव दङ जोंना बिफाबो दं बिमा दं बिदा सानै दं बिब' फोर दं
बिबाजैफोर औ बिबाजैफोरलाय मोनबायमोन नामा?
बिबाजैखौ मोनाखै एबारसो हाबा जागोन होनदों नैबे फैगौ डिसेम्बरावहाय
ए डिसेम्बरावहाय औ
औ
दा थारिख ओ दानबाय नामा?
थारिखथ' दानथ'नाय जायाखै खाालारखौ दानथ'नाय जायाखै माने नैबे माइ हाखांबासो मोजां न'खराव सावरायलायनानै रायज्लायहैनोसै होनदों आरो बै हिन्जावनि न'खरजों जे माब्ला हाबाखौ लामारो नोंथांमोननि सुबिदा बायदियै लागोन होननानै सावरायहैनो जों दा न'आव सावरायदों आरो नोंथां
औ अब्लाथ' मोजां मोनलायनायखासो ना?
औ नोंथां मोजां मोनलायनायखासो नायनाय नङा।
औ आथिखालावथ' आरो
औ आरो गोबां गोमुर मोनिखौबो लायनानै लायनायाबो एसे मा होनो माब्लाबा समाव जिंगा गोनांबो जायोना जिंगासिनांगौबो जायो औ सोरनि
बेखौनै ससियेल मिडियाव खोना सिगारथासिनो माने जे गुबुन हिन्नजावखौ एबा एरेन्ज मेरिस खालामनायावहाय गोबां ओरै गोबां जेंना जेंसिखौ नुदों आरो आथिखालावहाय बेनिखायनो आंबो गिसि गारसै मोजां मोनलायनायानो थिग आरो मालाबा मालाबा बे मोजां मोनलायनाय हाबा जानायावबो माने गोबां जेंना जेंसि जानाय खौ नुदों आरो आथिखालाव
औ नंगौ नंगौ बेथ' सैथो मानि
दा बेफोरखौ नुयोब्ला गिनांगौ बायदि मोनहरो आरो नोंथां
गिखांनायथ' मोनो नाथाय आंनि साननायावबा ओ जुदि बुहुमाव गाज्रि सुबुंफोर दङब्ला मोजां सुबुंफोरबो थागोन गासिबोथ' गाज्रि जागोन बेबो नङा ओंखायनो नोंथाङाबो जिंगासिनो नाङा आरो मोजां सुबुंजों मोजां मानसिजों मोजाङानो जाखायो गासिबो ओंखायनो नोंथांजोंबो गासिबो गाहामैनो जाजोबो
औ औ नोंथां नंगौ थारैनो बेथ' नंगौ सैथो माने नोंथांनालाय हाबाया जाखांबाय नामा माथो खबरानो गैया
ओ आंनाबो जाथ'वाखै ओ बे बोसोरावथ' ओ जाथ'नाया जाथ'नाय नङा ओमफ्रायो फैगौ बोसोरावसो आंबो एसे आघोन दानफोरथिंजाय जागोन नामा? बेखौ आंबो बुंथ'नो हाला आर ना अक्ट' थारिख थि खालामनाय जायाखै। जायखिया रायथिनानै दोननाय दङ।
आतसा आतसा हाब्ला हाबा जायोब्ला आंखौ लिंहरथारलै आंबो जाहैगोन नोंसिनाव आंबो हाबा जानो गोसोथार नोंनिखौ
औ लेंहरगोन मानो लिंहरा जानो औ बयखौबो लेंहरगोन। औ बयखौबो लोगो सिनायनाय बयखौबो लेंहरगोन। आरो बिसोरजोंसो सुबुं समाजाबोना जोंनि सिनायनाय लोगो
बिदिनो मोनथिनाय सुबुंफोरजोंसो बेनिखायनो नोंथांखौबो आङो लिंहरथारगोन ओमफ्राय नोंथाङा हारसिं फैनो मोननाय नङा आरो ना न'खरनि सुबुंफोरखौ लाबोफानांगौ
औ आंथ' लांजोबगोन न'खरनि बिब' फंबाय बिदा बिमा बिफाखौ लांजोबगोन आङो। हाबायाव लांग्रोबथारगोन मानि
ओं बारा गोजाननिबो नंखायाना ओरै जोंना आइ आफायाबो सिनायखायो। नोंसानि आइ आफाखौ औ। लोगो मोनलायफिनबा गोजोननाय मोनगोन आरो ना बिसोरा बैसोबो जानाय हिसाबै थांलायनायबो गैला। आरो जोंबायदि मबाइलबो बिसोरो लाया नालाय औ मबाइलफोरनि गेजेरजोंबो बिसिना रायज्लायनायबो जाख फाला बिब्दि हाबाफारिफोरावसो गोबावजों लोगो मोनलायफिनो।
नंगौ नोंथां नंगौ आरो आंबो खालमासिनो सानदोंमोन नैबे बिदानि हाबा जाखांनायनि उनावनो नाथाय फैसाया मिलायहैयाब्लाथ' आं लानो हानाय नङा आरो।
माबा मोनसे जागोन बे नोंथां औ
बोसोरनैसो उनावहाय नाजासिफिनसै आरो जुदि नैबे फैगौ बोसोराव जायाबा।
औ
माथो खालामनो साख्रिफोर गैया नालाय आबाद मावनानैनो जानाय। थाखा फैसा बुथुमनायावबो खस्थ' जायो नङा होनबा नोंथां?
साख्रिनि फैसायाबो दानि जुगावहाय थोजासे नंखाया। बेखायनो जायहा जेरै हादों बेयाव बेयावनो गोजोननाय लानांगोन आरो ना। नोंथाङाबो मानि गोसोखौ गाज्रि मोननो नाङा साख्रि गैया होननानै आबाद मावो होनना नानै आबाद मावनानैबो गोबां सुबुंफोरा दा जौगाबोगासिनो दङ गोबां सुबुंफोरानो मानि गावनि जिउ खुंनायनि राहा बानायनायजों लोगोसेनो गोबां सुबुंफोरखौबो लानानै बिसिरनिबो जिउ राहा दानानै होनो हादों। नोंथाङाबो निस्सय सानसे गावनि जिउ राहा दानायजों लोगोसे न'खरनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनो हागोन आरो लोगोसेनो नोंथांनि गामिनि सुबुंफोरखौबो लाइमोनफोरखौबो थुलुंगा होनो हागोन आबाद मावनानैबो सुबुङा जिउ खुंनो हायो सासे सुबुङा बेबायदि न नोंथाङा मोनसे बिदिन्थि होनो हागोन आरो ना।
औ औ नोंथां दा नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो नोंथां। दा होमब्ला जोंनि रायज्लायनायखौ बेयावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे जागोन नोंथां बिब्दिनो माब्लाबा माब्लाबा फन खालामबाय थाबानो जाबाय।
औ जागोन दे नोंथां औ मोजां मोजां दे नोंथां